नोंथां औ खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमनाय जासिह'रबाय नोंथांनिसिमबो।
औ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिह'रबाय नोंथां।
औ नोंथां नोंनिसिमबो
औ दा आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै कल खालामदोंमोन नोंथां।
औ औ नोंथां औ
सावरायजागोन ना नोंथां
सावराय जागोन औ नों सावराय जागोन औ
औ दा बुंनो थाङोबा जोंहा नै थांना थानो थाखाय जोंहा मोनसे मोनसे नङा मोनसे खामानि मावनांगौ बा जोंनि जिउ खांनायनि राहा बा बेनि बागै आं नोंथां नोंथांजों एसे सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथां।
औ औ
सावरायजागोन ना नोंथां?
औ नों सावराय जागोन औ नोंथां औ
औ दा जोंनि जिउ खांनायनि राहा दा जिउ खांनायनि राहा बुङोबा जों गामि गामि ओनसोल बा टाउन ओनसोलनि टाउन ओनसोलनि बेबायदि जिउ खुंनाय राहाया आलादा आलादा जायो। जेरैहाय जोङो गामियाव माबायदि मुलाम्फा जायो जिउ खांनाय राहाया। आं बेखौ नोंनि सिगाङाव नोंथांनि सिगाङाव फोरमायग्रोनो सानबाय दा गिबियावनो जोंहा गामियाव ओ जिउ खांनाय लोगो लोगोनो जोंहा गिबियावनो ओ खामानि खामानि फिसा फिस्लाजोंनो जोङो थांनानै थानो हायो बा जोंहा जेबो बेबायदि साख्रि- बाख्रि गैयाबाबो जोङो गामि ओनसोलाव थांनानै थानो गोब्राब जाया बा थांनानै थानो हायो आरो आरो बेनि अनगाबो जोंहा दा मैगं-थाइगं बेबायदिनो गोबां ना बेदर बेबायदिखौ जोङो बायालासिनोबो न'निफ्राय बा नागिरनानैबो मोनजायो आरो बेबायदि गामियाव थायोब्लाथाय जोङो बेफोरबायदिनो खाबुखौ लानो हायो आरो बेबायदिनो थिग बेबायदिनो आरोबाव जों गामियाव थायोब्ला बेबायदिनो जोङो मैगं-थाइगंफोरखौ जों मुलि नों नाङि बा मुलि होआलासिनो ओ पियर बा खुनु बिस गोनां मुलि होयिखौ जोङो मोनजानो हायो आरो। एबायदि जोंहा टाउनाव थायोब्ला जुदि जोङो गिबियावनो बुंनो थाङोबा जोंनो मोनसे खामानि नांथारगोन। जुदि सासे ओ टाउनाव थाग्रानो जुदि खामानि गैयाबाथाय ओ बियो थांना थानो हानाय नङा होनोब्लाबो गाज्रि जानाय नङा आरो। माने टाउनाव जो जेब्ला थायो अब्ला जोंनो खामानि नांथारगोन। मानो नांथारगोन होनोब्ला जोंहा बेयाव थानाय लोगो लोगोनो जोंहा गासैबो मुवा बेसादखौनो बायनो गोनां जायो। दा जेरैहाय जोङो मैगं बा मैगं थाइगं बेबायदिनो ओ हाग्रानि मैगं ना बायदिसिना बेफोरबायदिखौ जोङो नागिरनानै मोनजाया आरो टाउनाव। बेबायदि नागेरनो खाबु मोना। बेनि थाखायनो जोंहा टाउनाव थानाय लोगो लोगोनो टाउननि फ्राय लानानै बेबायदिनो ना बेदर ओ माइरं दैरं बेबायदिनो गासैखौबो बायनो गोनां जायो। जायनि जाहोनाव जोङो खामानि गैयाबा राननानै थैलांनो हागौ आरो। बेबायदि आरो नोंथां दा जोङो गामियाव गामियाव बुङोब्लाथाय जोङो ओ जोंहा एसे ओ मुलाम्फा गैयि बा खहाबो दङ'। दा जेरैहाय बुंनो थाङोबा जोंहा मोब्लिब। मोनफ्रोमबो जायगायावनो जोंहा मोब्लिबखौ मोननो थाङा बा मोब्लिबा दंबाबो जोंहा बिफां लाइफां थानायनि जाउनाव जोङो एसे एनै अखा बा बारहुंखा बारबानो जोङो लाइनखौ बा कारेन्टखौ जोङो दानजानो गोनां जायो आरो। जोंहा बेबायदिनो खोमसि खोमलाव माब्लाबा साननै सानथाम गाहाम ओ ओ स्रां गैयालासिनो बा जेबो लाइन कारेन्ट बेफोरबायदि स्रां गैयालासिनो जों खोमसियै थानो गोनां जायो आरो। नाथाय गोदोनि दिनाव जोंहा बेबायदि गैयामोनब्लाबो जोङो साथि बा लेम्प बेफोरबायदिजोंनो थायोमोन। नाथाय टाउनाव जोंहा दा बुंनो थाङोबा बिफां लाइफां गैयैनि थाखाय दा बैफोरबायदि जायगायाव जेसेबां अखा बार अखा बारोब्लाबो जोंहा ओ बेबायदि मोब्लिबनि जेबो ओ उसुबिदा गैयि जायो आरो। बेबायदि आरो ओ बुंनो थाङोबा जोंहा ओ जेरैहाय टाउनाव थायोबा जोङो ओ मेडिकेलखौ खाथियाव मोनो। नाथाय जोङो गामि ओनसोलाव जोङो गिदिर गिदिर मेडिकेल बा जेरैहाय गिदिर गिदिर बेमार जायोब्ला जोङो ओ बेमार आजार नायनो थाखाय जोङो ओ हस्पिटाल बा मेडिकेलखौ मोननो थाङा। बा फिसा फिसा फारमासि बेफोरबायदियाल' थायो। नाथाय जोंहा गिदिर गिदिर ओ बेबायदिनो मेडिकेल हस्पिटाल नागिरनो गोनां जायो। बा जोङो टाउनाव थांथारनांगौ जायो आरो। बेबायदिनो जोंहा सोलोंथाइ। सोलोंथाइनि बा गेजेरावबो ओ सोलोंथाइनि बागैबो माने जोंहा बेबायदिनो दा गामियाव जोंहा एसे ओ सोलोंथाया ओ एसे दावगानाया खम आरो। दा दावगाद्रायाखै होनब्लाबो गाज्रि जायो। गोदोनि दिनाव नाथाय गैथारामोन। ओ गोदोनाय होनब्लाबो गाज्रि जानाय नङामोन। दानि जुगाव नाथाय एसे ओ गामियावबो जौगाबाय होननो हागोन। दा जेरैहाय बुंनो थाङोबा जों गामि ओ गामि ओनसोलनि स्कुल कलेजफोराव जोङो ओ कमपि टार बायदिसिना जों सोलोंथाइ लानो मोना नाथाय ग बेबायदिनो टाउननि ओ जा स्कुल कलेज बेफोराव जोङो कम्पिउटार बायदिसिना बेबायदि इन्टारनेटजों जोङो सोलोंथाइखौ लानो हायो आरो दा जोंनि ओ जायगाफ्राव बेफोरबाय दि बा गामि ओनसोलाव गामि जायगायाव बा बेफोरबायदि ओ जोंहा कम्पिउटार बा इन्टारनेटजों जोङो बेबायदि सोलोंथाइ लानायखौ खम नुयो आरो खम नुयो माने गैयानो होनजायो दा एसे एनै जानो हमबाय नाथाय फ्राय गोदोनि ओ जुगावथ' गैयानोमोन बेबायदि गोदोथ' बुंनो थाङोबा जोङो गामि एरियायाव स्कुलानो गैबावामोन। स्कुल गंसे फरायनोब्ला जों गोबां गोजान गोजान थाबायलांनानै बा साइकेल सालायलांनानै जोङो फरायनो गोनां जायोमोन आरो जोंहा हान्था मेला जेरैहाय लामा-सामा लामा-सामाया जोंहा जों गामि ओनसोलाव गोबां खस्थ' जेरैहाय जों मोनफ्रोमबो गामियावनो जोङो ओ अन्थाइनि लामा बा पाखा नि लामा बेबायदि थाबायनोखौ मोना ओ दानि जुगाव नाथाय ओ एसे एनै जाबाय नाथाय गोदो गैथारामोन आरो गोदो अन्थाइ थरसेबो गोलैयै बा हाब्रु लामाजों जों थाबायनो गोनां जायो। नाथाय दा ओ एसे एनै जाबाय टाउनाव नाथाय बेफोरबायदि ओ गैया। मोनफ्रोमबो लामाखौनो जोङो पाक्का बायदिसिनाफोर नुनो मोनो आरो बेबायदिनो नोंथाङाबो आंनो ओ एसे बेफोरबायदिनि सोमोन्दैनो आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां हागोन। हागोन नोंथां हागोन। हेल' नोंथां
औ दे एसे फोरमायना होदो नोंथां आंबो
औ जोंहा नों बुंलांनाय बायदियैनो जेनेबा जोंनि गामि ओनसोलाव थानाय आरो नोगोर ओनसोलाव थानाय माने जिउ खुंनाय राहाया आलादा आलादा जायो आरो नोंथां।
औ नोंथां।
आलदा आलदा मानो होनोब्ला गामियाव थानाय सुबुंफोरनि जिउ खुंनाय राहाया बेलेग आरो टाउनाव थानाय सुबुंफोरनि जेनेबा बे जिखिनि जिउखौनो राहा बेयो आलादा मानो होनब्ला माखासे जिउखुंनाय राहाया साननानै नायोब्ला जाय फोरा नोगोराव थायो बिसोरनि जिउ खुंनाय राहाया जोबोर गोरलै आरो बेराफारसेथिं नायोब्ला माने जोंनि जिखिनि गामि ओनसोलाव जिउखांनो थानाय राहा बेबो जोबोद गोरलै आरोना बेराफारसेनिफ्राय माने अबेबा मोनसेयाव जेनेबा अबेबा मोनसेयाव गोरलैब्ला अबेबा मोनसेयाव गोब्राब आरो बबा मोनसेयाव गोब्राबबा बबेबा मोनसेयाव गोरलै बिदि जायो आरोना नोंथां। जेरै नोंथाङा बुंनाय बदिनो बिदिनो माखासे जेनेबा गोनोखोआरि मुगानि जिखिनि नांगौ बुस्थु बिदिनो अनेक रोखोमनि टिमानो जा इन्टारनेट जा हस्पिटालनि बागैनो जा गदिर गिदिर फरायसा सालिमा बायदिमा बायदियानो जा माखासे इन्डास्ट्रिफोर बायदियानो जा बेफोरनि बेलायाव माने नोगोरफोराव माने जिउ खुंनाया माने एसे गोरलैसिन आरोना माने बेयाव एसे अबेबा अबा खसे खायसे माबाफोरा माने गोरलै जायो थिग बेबायदिनो जोंनि गामि ओनसोलाव जेनेबा हमनानै ला बिदिनो माखासे गोनोखोआरि मुगानि बानायनाय इन्डासट्रिफोर माबाफोर गारि मथर बिदिनो जेनेबा बासिफोरखौ मोना एसे गोब्राब बिबदिनो हस्पिटाल माबा मोनसे सोरबा गोब्राब जखम जायोबा हस्पिटालफोरखौ जोङो मोननो नागिरा गामिफोराव बिदिनो मासे गिदिर गिदिर जेनेबा फरायसालिमा माबा बिदिनो फरायसालिमाफोर माबाफोर सोलोंथाइनि बेलायाव माने गामिफोराव फ्राय माने बारा नोगोर माबाफ्रावसो बांसिन मोननाय जायो नालाय गामिफ्राव मोननो थाङा थिग बेबायदिनो माने खायसे गामियावि ओनसोलनि सुबुंफोरनि जु बोखांनाया खायसे बिथिङाव गोब्राब आरो खायसे बिथिङाव गोरलै थिग बेबायदिनो आरो जेरै आरो खायसे बिथिङाव बुङोब्ला आरो नोगोरफोराव माने नोंथाङा माने नोंथाङा जुदि से दान बा मास मोनसे मावाब्लाबानो नों नोगोराव थाहैनो जेनेबा मोनजानाय एबा थांना थानाया माने गो गोब्राब नङा आरोना खस्थ'सो जेनेबा नोङो मास मोनसे मास मोननै जुदि नोङो खामानि जेनेबा मावालासिनो थायो ननोङो माने नोंनियाव माने रेसन फायनाय बा जानाय लोंनायनि सुबिदाया माने गैया फ्राय बिदिनो हमनानै ला आरोना मानो होनबा नोङो नोगोराव थायोब्ला नोङो जिउ खुंनो थाखाय नोङो माबा नङा माबा मोनसे नोङो मावथारनांगोन आरोना नोंथां मास मोनसे बे मास मोननै गामखौ नोङो मावालासिनो थानो हाया आरोना ऐ मास मोनसे मास मोननायखौ नोङो माबा मोनसे मावथारनानै जाथार नांगोनानोखा जेनेबा लेबारानो जा बहाबा कम्पानियावानो जा बहाबा सिकिउरिटि गार्डआनो जा बिदिनो माखासे गोबां खामानि दं नालाय बेखौ नोङो मावनानै जाथारनांगोनखि आरो नाथाय गामि ओनसोलाव बिब्दि नङा आरोना नोंथाङा गामियाव थानानै जेनेबा मास मोनसे मास मोननै मास मोनथाम जुदि गाहाम नोङो खामानि मावाब्लाबो नोंथाङा थांना थानो हायो आरो ना जा खामानि माव मावखांनानै जेनेबा जेनेबा हमनानै नोङो माखासे आबाद मावनानै बिदिनो माइ आबाद मावनानै नोङो बोसोरसे गामोननि माइ आबादखौ नोंथाङा मोननानै लानो हाखायो बेजों लोगोसे नोंथाङा बायदिसिना जेनेबा बानलुआनो जा माबा मोनसे फिथाइ सामथाइयानो जा मैगं थाइगंनो जा बेफोरखौ नोंथाङा न'खरावनो गायनानै मास मोनसे मास मोननैखिनिखौ नोंथाङा माने आरामसे बे मास मोनसे मानसिफोर मोनैनि थाखाय बे मैगं फिथाइफोरखौनो फाननानै हमना ला माइखौनो फाननानै बिनोबा दैमाफोरावनो ना सा गुरनानै बिदिनो माखासे बिदिनो फिसा फिसौ खामानिखौनानै नोंथाङा जोंनि गामियाव माने जुदि नोङो जेबो खामानि मावलबो मास मोनसे मास मोननै बा मास मोनथाम खिनिखौ नोङो आरामसे माने गोरलैयैनो थांना थानायखिनिखौ माने बांद्राय जौानायखौबोखै आं थांना थानायखिनिखौ माने जिउ खुंलांनायखौ माने नोंथाङा हायो आरो ना नाथाय नोगोर सहराव बेबायदि जाया आरोना थिग बिदिनो नोंथाङा दाउ अमा फिसिनानैबो माखासे बोरमा मोसौ फिसिनानैबो बिदिनो बोरमा मोसौ फिसिनानै दाउ अमा फिसिनानै माखासे फिसा फिसौ गोनोखोआरि बा गामियारि आदबजों नोंथाङा बिदिनो जिब जुनारफोर फिनानैबाबो बिदिफ्रा गामि ओनसोलाव नोङो जालांनो हायो आर ना जिउ खुंलांनो हायो नाथाय टाउन सहराव नोंथाङा मोसौ बोरमा फिसिनाय दाउ अमा फिसिनाय बेफोरबायदिया खम माने बेफोरबायदि फिसिबायबो माखासे इन्डासट्रिसफोरावसो फिसिनाय जायो आरो ना नोंथाङा जुदि गामि सहराव थायोब्ला नोङो मोन मोनसे कल'नियाव थायोब्ला मोनसे रुम भारायाव थायोब्ला मोनसे टाउनाव थायोब्ला नोंथाङा बोरमा मोसौ फिसिनानै जानाय बिदिनो मैगं थाइगं आबाद मावनानै जानाय बिदिनो माखासे दाउ फिसिना जानाय मोसौ बोरमा फिसिनाय बेफोराव माने फ्राय माने नों हाखाथारानोना आरो खस्थ'खा मानो होनबा नोंथाङा बेयाव लांदां जायगा उदां जायगाखौ मोनखायानोखा जेराव बिफां लाइफां गैया दैमा दैसा गैया नोंथाङा बहा आबाद मावना जागोन बहा ना फिसिना जागोन बहा मोसौ बोरमा फिसिनानै जागोन नोंङो नोंथाङा बेफोरबायदि जायो आरोना नोंथाङा जिउ खुंनाय राहाया जोंनिया माने आलदा आलदा जायो थेवबो बिदिनो जोंनि गामि ओनसोलावबो माखासे जेरै हमनानै ला नोंथाङा बुंलांनाय मोब्लिबनि एसे माने एसे प्रब्लेम जायो जेनेबा इन्टारनेटफोरनि एसे प्रब्लेम जायो जेनेबा अबेबा अबेबा मोनसे जायगायाव जेनेबा हान्थिलांनांगौ जायोब्ला गारि मथरनो एसे माने प्रब्लेम जायो मोननो थाङा नोंथाङा गोरलैयैनो मोननो थाङा नाथाय बेनिफ्राय बेराफारसेथिं नोंहा जुदि टाउनाव थायोब्ला बे गारि बे हस्पिटाल बे मुलुगसोलोंसालि बिदिनो माखासे बुसथुफोरखौ माने नोगोर सहराव बांसिनै मोननाय जायो आरोना थिग बेबायदिनो जोंनि गामि ओनसोल आरो बेदिनो जेनेबा गामि ओनसोल बा नोगोरारि ओनसोल बिदि गोबां फारागथि दङ आरोना माने खायसे साना नायोब्ला बोजोंहाय माने मा जायो ओजोंहा गैया खा सायर फारसे साननानै नायोबा ओजोंहा गैया थिग बिदिनो गामि ओनसोलाव माने नोंथाङा गो मोजां माने फ्रेस माने फ्रेस मिथिंगायारि सम्पदनि माने नोंथाङा लबखौबा लाबखौ लानो हायो आरोना जेरै मोजां उदां बार लानो हायो नोंथाङा। ने बेलासि समफोराव मोजां साननि सोराङाव मानिबा दा नै बेलासियाव माने नोंथहा बेरायनो हायो स्रि स्रायनो बिदिनो फुंफोराव नोंथाङा बे